हेलौ
औ खोनादों
नोंथाङा खोनादोंना
खोनादों खोनादों खोनादों
नोंथांजों आं मोनसे आइ बेयाव दसे सम रायलायनो नोंथांनि फ्रि टाइम मोनगोन नामा एसे।
थाम मोनगोन।
आं नोंथांजों बै जोंनि बर' माहारियाव ओ सोलोंथाइनि सायाव एसे रायलायनो सानो सानदोंमोन बे बेलायाव नोंथाङा सोलोंथाइ माबायदि लानाया मोजां दानि ओ सुबुं समखौ नायनानै बिनि सायाव इसे गुवार दैखो' खावना होबा आं ओ हामस्रानाय मोनगौमोन।
औ औ औ ओ आङो एथबां बेबायदि, ओ माबा गैयाब्लाबो आङो ओ नोंथांनिसिबाबो आंनि मोनदांनाय बेफोरखौ आङो ओ फोरमायनो नाजागोन ओ दा जोंनि ओ बर' बिजों होनोब्ला? दा ओ जोंनि बर' बिजोङा गोबांहाय बेबायदि ओ माने गोमालांनो हमदोंसै आरो इसे इसे दा गुबुन गुबुन गुबुन जायगायावहाय ओ बर' बिजोङा बिफायानो ओ थैलांनो हमबाय आरो थैलांगासिनो दं बेखौहाय जोङो नुनो मोनदों आरो दा बिनि बै जाहोनानो जाहैबाय जोंनि ओ बर'। समाजाव गोबां माबाफ्रानो गाज्रि। जों दा ओ माबाफ्रा, दा जोंनि फिसा फिसौफोरखौहाय माबायदि बांसिन सैथान जागोन बेखौसो जोङो नागिरो नालाय। दा बिनिखायनो माने
गामि बिथोरनि मानसिफ्राबो दा गुबुन ओ। गुबुन हारिजों सिथाबफानानै बिसोरबो एसे, सैथान जाथों होननानै बिसोरो मा खालामो गुबुन ओ फरायसालियावहाय बांसिनानो दानि जुगावहाय ओ दैथायहरनायखौ नुनो मोनसै आरो। दा दाउ बेबायदि खालामदों थिगानो न'खराव सासे सासे गोरों फरायसाफोर ओंखारगोन गा गामियाव गोरों फरायसाफोर ओंखारगोन खिन्थु जोंनि देरसिन थिन लस ओ ओरैबायदि लस जागासिनो जे जोंनि बर'नि बिजोङा गोबांहाय ओ जेंनायाव गोग्लैनायखौ जोङो नुनो मोनदोंसै आरो।
नंगौ
औ दा बेखिनियानो आङो बेखौल' एसे ओ मिथियो आरो नोंथाङा जुदि ओ बेबायदि बर' बिजोंनि सायावहाय माखासे ओ माने गोग्लैसोनाय आरो जौगाखांनाय, खौ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन आ
ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो बर' बिजों होनो, बोला ओ दानि समाव गामियारि ओनसोलफोराव गोबाङानो ओ समजों खारफानो लु लुबैनानै बा मालायजों नोंथां बुंनाय बायदि मालायजों सिथाबनानै माने माबा मोनसे गोरोंसिन जाथों होननानै बेलेग गुबुन गुबुन बिजोङाव जेरै इंराजि मेडियाम आरो हारसा मेडियाम बा बिदि मडेल स्कुल मडेल फरायसालिफोराव माने एडमिसन गथ' गथायखौ होनायखौ जों नुदों बेबोथ' नंगौ बिनि जाहोनानो, गुबैयै जाहैबाय जों बर' बिजोंखौ उम दासान्दि गोदोनिफ्राय फरायनानै बर' बिजोङाव फरायनानै, गोबां बर' सुबुङानो गेदेर गेदेर, ओ साक'रि मावदों। गभमेन्टनि साकरि मावदों आरो गोदेर गेदेर गेदेर ओ बिफाननि ओ मासिफोरखौबो लाना थानाय जों नुनो मोनदों। आरो बिनि अनगायैबो ओ बर बिजोंङाव जेसेबां- ओ फरायो बा जेसेबां फरायदों बे बिजोंङाव फोरोंग्रा फोरोंगिरिनि थोजासे थायैनि जाहोनावबो ओ जों बेबायदि माबा अबस्थाखौ दिनै जों नुनो मोननाय बायदि सानदों बिनि अनगायैबो जोंङो साननो हागोन जे जोंङो बिजों जोल' बाथ्रा गैया जेरावखि फरायाखै मानोे जि बिजोङावनो फरायानो जाथों ओ मोजांङै नोंथां बुंनाय बायदि गारजेनफोरनि मोजां ओ गोरोंसिन जायालासिनो मालायखौ नुनानै मालायजों लोब्बा लाफानानै गथ थखौ मोजां फरायसालियाव फरायहोनो गोसो जानाय आरो उननि युननि बिथिंङाव जे मा जागोन बेबायदि बाथ्राफोरखौ मोजांङै सानसनो हायैनि जाहोनावनो दिनै बर बिजोंङाव एडमिसन गथफोरखौ होनायखौ जों खम नुदों नाथाय बर' हारियाबो बा बर रायजोआबो दिनै जिरायना थायाखै। बर गभमेन्ट बा सरकारि बर स्कुल फरायसालि थासैयावबो दिनै बर' हारिया बा बर बिजोंङा ओ गोदान गोदान ओ मोननैसो आं नुनायाव मोननैसो मडेल स्कुल मडेल फरायसालि दा अ खोनादों। मडेल स्कुल दाजानाय जों नुदों जेरै बाथौ आस्श्रम आरो इउ एन एकाडेमि आरो बिदि गोबां सोरबा मेलेमजिबि सुबुंफोरा बेबायदि गोबां बर' बिजोंङावनो ओ माने फराय मडेल फरायसालि खुलिनाय जों नुदों बेवहायबो मोजां बर बिजोंङाव ओ फरायहोनाय गथ गथायफोरा दिनै जोबोर मोजां जादों। होननानै जों नुनो मोनदों लोगोसे बरनि बिजोंङाव फरायनानैब्लाबो गथआ ओ मोजां फरायब्ला मोजां पारसेन्टेज मोनोब्ला हेलौ
औ औ खोनागासिनो दां खोनागासिनो।
पारसेन्टेज मोनब्ला बेयो समजों खारफानो हानाय मोननैसो सुबिदाफोरखौ बा मोननैसो स्कपफोरखौ मोननो हायो। आं बेखौबो सानो। ओ थिग बेबायदिनो आं नोंथांनाव आरो मोनसे साननो सोंनो सानबावदों जे टेक्न'लजिजों बर' बिजोंङा ओ सेर मारिनो फेर मारिनो हाया नामा? बा बर बिजोंङाव फरायनाय गथआ टेक्नलजि नि माबा बेलायाव थांनानै माबा थगायजाहैनायनि माबा मोनसे हंखा दं नामा?
औ औ औ आ। जोंनि बर' बिजोंजों बर' बिजोङाव बेबायदि गिदिर गिदिर बाथ्रा बा गिदिर गिदिर बेबायदि माने गोबांहाय माने लिरगिरिफ्रानो माने जोंनि बेबायदि टेक्न'ल'जिनि बागैहाय आ गोबां खमखौ लिरनायखौ जों नुनो मोनो नालाय। दा बे जाहोनावहाय ओ जोंनि बिजाबफ्रावहाय टेक्न'ल'जिनि बागैहाय जोङो लिरनायखौनो नुस्रायानो। आरो जोङो जोंनि बर' बिजोङाव बांसिन आ लिरनाय नुयो जोङो थुनलाइनि बागै रावनि बागै सल' सल'मा रायजो जानाय बेफोरखौ जोङो बांसिन लिरनायखौ नुनो मोनो आरो। दा गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन आ जोङो गुबुन हादरनि माखासे माबाफ्रा माने टेक्न'लजिनि बागैहाय बांसिनहाय जोङो बिजाबफोरखौ देनाय नुयो नालाय दा बिनिखायनो जोंनि बर'फ्रा जोंनि बर' ओ फरायसाफ्रा माने बांद्रायहाय बेफोरखौहाय जोङो फरायनोबो मोनबोया नालाय उन्दैनिफ्रायनो बेनिखायनो माने बेफोर खोथाफोरखौहाय उन्दैनिफ्रायनो हमदांनो हाया आरो। दा बैफोरखौ लानानैनो जोंनि माखासे एसे एनै रोंखा राखा जोंफ्रा मा खालामो माने दानि आरो जुगाथ' आ गोदान जुग नालाय आ मबाइलनि जुग। कम्पिउटारनि जुग बेफोरखौ ओ आसा खालामनानै थारमाने एसे मोजां बिजोङावहाय फोरोंनो थाखायहाय बिसोरो लामा नायगिरो आरो
उम बेबो नंगौ नोंथां। बिनि गेजेरजों आं मोनसे नोंथांनाव ओ मोजां बाथ्राखौनो दिनै बुजिबाय मानो होनोब्ला बर' रावाव एबा बर' बिजोङाव ओ गोजौसिन टेक्न'लजिनि बा बेलेग हादोरनि टेक्न'ल'जिनि सायाव सरसा गैया बा लिरनाय गैया बेबायदि जाहोनावबो दिनै बर' बिजोङाव फरायनाय गथ'फोरा इसे गावखौनो इयुन जिउआवलागै माबा मोनसे थगायजाहैनाय बायदि साननानैनो दिनै बर' रायजोफोरा बा बर'नि गारजेनफोरा बेलेग बा गुबुन बिजोङाव फरायहोनायनि ओ गोसोआ बाराद्राय थांदों होननानै बुंजागोन। जि जियानो जादोला मानो होनोब्ला बिजों जों बिजों राव आरो बिजों बेयो जाबाय मोनसे मायधम। आंनिबा बिनि गेजेरजों सासे ग थ'आ जि बिजोङावनो फरायाथों मानो ओ गाव जदि फरायसा बा फरायसानि जिउखौ मोजाङै जुदि दैदेनलांनो हायोब्ला आरो गारजेननि आं बिथोन थिननायफोरा जुदि ओ मोजां जायोब्ला सासे गथ'आ बर' बिजोंजो जा हारसा बिजोंजोंजा बा इंराजि बिजोंजों जा फरायनानैबो सासे मोजां टेकनिसियान बा माबा माबि मोजां जौगालांनो हानाय लामायाव आगबारिलांनो हागोन होननानै आं
हायो हायो हायो जोङो गोबांहाय बेबायदि सुबुंफोरखौबो जोङो नुबोदों जेरैखालि औ
बदे मोजां जुदि जि बिजोंयावनो फरायाथों मानो ओ गारजेन एबा बिमा बिफाफोरा मोजां जुदि गायदेन्स होआबा जि बिजोंयावनो फरायाथों मानो गथ'आ जुदि फरायनाय दिउ थिखौ मोजां खालामाब्ला बियो सानसे गावनि आथिङावनो गाव ओ रुवाजों दानना लानाय बायदि जों नुनो मोनदों बेखायनो बिजोंखौल' आं जोङो दाय होबाय थाब्लाबो बियो जोंनिनो गोरोन्थि जागोन होननानै सानो जियानोजादोला नों नोंथाङा दिनै फरायनाय एबा सोलोंथाइनि सायाव आंनो ओ मोननैसो मोजां बिथोन खोन्थाहरनायलाय बा सावरायलायनायाव आं जोबोर गोजोननाय थादों आरो बेबायदिनो सम मोनोब्ला नोंथांजों उनाव आरोबाव गोलावै रायलायगोन होननानै आं आसा फारियो। बेनिखाय नोंनि बेसेनगोनां समखौ आंनो दसे होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
औ-औ-औ-औ जागोन दे औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो दे